औ हेलौ। औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
नोंथाङा गिबियावनो नोंनि सिनायथिखौ होग्रोनो हागोन नामा?
औ औ ओ आंथ' दासान्दि ओ बिजाब फरायबाय दङ। आं माने सासे स्टुदेन्ट ओ। ओ बिनि अनगाद थ' आङो गुबुननि सोमोन्दै फोरमायनो हाया। दा नोंथाङा आयदानि सायाव ओ।
दिनैनि आयदाया जाबाय सोलोंथाइखौ लादोंमोन।
औ औ औ।
नोंथांनिसिम मोननैसो सोंनाय सोंनो हागोन नामा आङो? सोलोंथाइनि सायाव।
सोंजागोन नोंथां।
नोंथाङा बेसेबां थाखोसिम फरायखो?
दाथ' आङो ओ बिए खौ पास खालामनानै दोनथ'यो न'आव ओरैनो। औ नोंथां।
नोंथाङा नोंथांनि जिउनि थांखिया मामोन फोरमायनो हागोन ना? आंनि जिउनि थांखि होननानै नोंथांनिया एसे नेतआ स्ल नामा माबाया आंना नेथा मोजाङानो।
औ औ। थिगानो थिगानो।
खोन्थाफिननो हागोन ना नोंथां?
औ औ ओ आंनि जिउनि थांखि होनना बुङोब्लाथ'ओ दिनै आं आङो आंनि जिउनि गुबै थांखियानो जाहैबाय
आङो थानाय आरो ना आंनि थांखिया -
ओ आंहा बेफोरबायदि गुबुनफोरबायदि जेनेबा गुबुनफोरा दङ सोरहाबा थांखि डाक्टार इन्जिनियारिं बा बायदिसिना रोखोमनि दि जोंहा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो खामानि मावनो थानो हायो जों फोरोंगिरिनि बुं दिनै थांनानै थानो थाखाय जोङो जानो थाखाय जोंहा जानानै जों जिहेतु बुहुमाव थांनानै दङ बेनिखायनो जोङो बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावनांगोन जों खामानि मावनानै जोङो दिनैनि सम
समाव जोङो जोङो
गोबां रोखोमनि जोङो ओ बेफोरबायदि जों गोबां थांखि लानो हायोब्ला जोंहा खामानि दङ नाथाय ओ आं बेखौथ' मोजां नुयोदे जोङो, ओ दिनैनि समाव ओ जायखि जाया खामानिखौ मावनानै ज रंजानाय लानो नांगोन दिनै आंहा बिनिखायनो दिनैथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा गोबां रोखोमनि जोंहा खामानि दंखायो बुहुमाव ओ जिहेथु जोंहा खामानिनि आंखालानो गैया, बेनिखायनो आंहा बेफोरबायदि जेबो खामानि गैया जे आं जायबा माबा मोनसे खामानिखौ आं मावनो थांखि लादों। बिदि गैया आरोना आं जा समजों लोगोसे आं गोरोबानो मोजां मोनो समजों। आङो गोरोबनानै जिहेथु फैबाय थानाय समफोराव आंबो मिथिया। जिहेथु आं मा खामानि मावगोन आं समजों लोगोसे दङ आरो नोंथां दा थांङा हागोन नामा जिहेथु दिनिनि समाव इडुकेसना सोलायबोबाय दा गोदो गोदायनि सोमोन्दैथ' जोङो गोबाङानो मिथिगो माबायदिमोन जोंनि सोलोंथाइया दिनैनि समाव माबायदिहाय जौगानो लादों? आरो माबायदिहाय जोंहा खामानि बुंनांगोन इडुकेसननि बेलायाव दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आथिखालिनि सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलायनाय नुनो मोनसै
औ औ नोंथां।
आजिखालि सोलोंथाइ बांनायजों लोगोसे सुबुंनि रोंगौथि खाथियाबो अनेख बांलांनो हमबाय। बुहुमाव मानसिनि साननाय हनाय गासिबो बेफोर सोलोंथाइनि दारैनो गोबां सोलायनाय जाबोबाय। दा बे सोलोंथाइयानो मानसिनि मोनसे गुबै महरै गनायथि मोनबाय। बयनिबो थाखाय। नाथाय बे सोलोंथाइखौ बयबो मोजाङै आरजि ना लानो हायाब्ला बेयो जोबोद गिदिर खैफोदनिबो लामा होननानै बुंनो हायो जोङो।
औ नोंथां
ओंखायनो सोलोंथाइखौ लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो जोबोद मोजां। मान मानोना सोलोंथाइनि थाखायसो जोंनि जिउ राहाया थांनानै दङ। नङामोनब्ला मानसिनि साननाय हनाय मान सिनि गोबां जिउआव सोलायनाय नुनो मोनामोन औ। औ। नोंथाङा माबाफोर सोंनांगौ दंमोन नामा सोलोंथायनि बागै।
औ‌ औ ओ दिनैनि स समाव जोंहा सोलोंथाइनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंहा ओ दिनै जौगाबाय गोबां बिथिंनि नाथाय जोङो दिनैनि ओनसोलाव ओ जों जुदि गामिनि खोथा बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो ओ गोबां सोलोंथाइनि। ओ बेलायाव नुनो मोनो ओ जोङो गामि ओनसोलाव सोलोंथाइखौ जौगाहोनो थाखाय ओ माबायदिहाय जों दङ जोंहा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा ओ जोंहा ओ माबायदिहाय जों मावनांगोन। जोंनि गामि ओनसोलाव अब्ला। ओ नोंथां फंसे बुंनो हागोन नामा।
गिबियावनो। जोङो जोङो जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोनफोरखौ गोग्गाथाव सोलोंथाइ होनो थाखाय गिबियावनो फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो आबहावाखौ मोजाङै लाखिनाया मोजां।
औ नोंथां।
जाबायदि आबहावायाव थायो बेबायदिसो सासे सोलोंसानि आखुथाया बिदिनो महर मोनो। बेनिखायनो। साफ्रोमबो सासे। फरायसाखौ आथिखालनि जुगाव मोजां सोलोंथाइ मोजां गियान होनो थाखाय जोङो मोजाङै नायनांगोन मोजाङै सासे फरायसाखौ। सासे गाव गावनि बिमा बिफाया मोजाङै जोथोन लानाया जोबोद मोजां होननानै आं सानो।
औ नोंथां।
औ
बेनिफ्राय ओ नोंथाङाथ' ओमहोम गोबां बुंदों बेनिफ्राय ओ आंनिया इसे नेटफोरा बारा मोजां खोनाया जादों बिनिफ्राय जोंथ' दिनै सोलोंथाइ नांगौ जोंहा।
नायनानै सोलोंथनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोर
औ थारैनो नोंथां। औ गारि मथर आरो न'खरनि होनदोंमोन नामा नोंथां औ। सोलोंथाइया गोबां बिदिनो गोबां रोखोमै थायो। जे न'खराव जुदि न'खरनि बिमा फिफा बा न'खरनि सोरगिदिं आभावाया जुदि सांग्रां गोग्गो आरो मोजां जायोब्ला बे न'खरनि सासे सोलोंसा एबा सोलोंसुलिया दावगानो गोबां राहा मोनो होनना बुंनो हायो।
औ औ
मानोना मोजां आभावानि फिथाइ साम थायासो मोजां फिथाइ मोनो होननाय बायदि।
औ औ नोंथां औ दाथ' दिनै ओ नोंथाङा गोबां बाथ्रा ओ आंनाथ' दा एसे प्रब्लेम जानायखाय ओ आंनि माने आङो खोनाफिनबाय बिनिखायनो आं दा ओ बांद्राय बुंनो होननानैबो मानो होनोब्ला जोंनि रंजागोन दा नोंथाङानो एसे मुगानि सोलोंथाइनि बुंदो जे दिनै ओ जोंनि ओ जोङो इउनिभारसिटि बा बायदिसिना जों इनस्टिटिउसनफोरखौ जोङो गेदेर गेदेर जोङो इन्डास्ट्रिफोरखौ ओ दिनैनि ओ जुदि लाङोब्ला जोङो माबायदिहाय ओ मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदों नोंथाङा।
नोंथाङा एसे होनफिननो हागोन नामा एसे आङो खोनानायाव एसे उसुबिदा मोनदोंमोन।
औ औ
जोंनि गामि ओनसोलफ्राव
बायदिसिना जोङो इउनिभारसिटि इनस्टिटिउसनफोरखौ जोङो गायस'नोब्ला। जोंनि लाइमोनफोरा माबायदि हाय जोङो मुलाम्फा मोननो हागोन बेनि सोमोन्दै एसे बुं नोंथाङा।
थारैनो नोंथां।
जोंनि जायगायाव। थारैनो बिदि इउनिभारसिटि मुलुगसोलोंसालि बायदिसिना बायदिसिना गायसननो हायोबा जोंनि बर' लाइमोन बा साफ्रोमबो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव होननानै जोङो। बुंनो हायो मानोना सोलोंथाइयानो जोंनि थाखाय आथिखालाव जोबोद गोनां। थार जानानै फैबाय। जुदि जोंनि गामि ओनसोल जोंनि जायगा ओनसोलाव जुदि बिदि गायसननो हायोब्ला जोंनि खाथि खालानि फरायसाफोरा गोबां दावगागोन सोलोंथाइ बायदियाव आगान होनानै गोबां गियान मोननो हागोन गावनि इयुन संसार खौ मोजां मोजांङै बिजिरलांनो हानाय जागोन। बेनोमोन नोंथां औ।
नंगौ नोंथां। ओ दाथ' जोङो सोलोंथाइनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय बेनिफ्राय जिहेथु जोंहा समाबो गोबां खम जानाय फैबाय दा बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों जोंनि जा इदि जोंनि जा सोलोंथाइ दिनैनि थासारि आरो गोदोनि थासारिनि सोमोन्दै ओ नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होबाय बेनि थाखाय नोंथांनिख्रुइ साबायखर बावनो सानो दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय।
औ औ नोंथां औ दे नोंथ थां अब्ला। औ।